खोनादों ना?
अ खोनादोंना नोंथाङा
हेल' औ नोंथां औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा ओरैनो दंथ'योना
औ आं ओरैनो दंमोन दायो जिरायनानै
नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना?
औ
औ माने गरम बोथोरनि सायाव सावरायनोसै आरो गरम बोथोरा जोंनि थाखाय मोजां ना गाज्रि बिदिनो गरम बोथोराव माफोर जोङो खामानि मावो आरो जोङो मा मा गरम बोथोराव जोंनि थाखाय बेफोरनि बागै दसे रायलायनोसै दा नोंथाङा रायलाय नोंथाङा दसे फोरमायग्रगोन ना आं फोरमायग्रोनांगौ गिबियाव
नोंथाङा एसे बेखेवना होग्रोदो
औ जागोन दे गरम बोथोराव जोंनिया माने थानो थाखायलाय मोजां जाया थानो थाखाय जोंना जोबोद गोबां खस्थ' जायो गरम बोथोराव जोंहा माने गरमा बारा जायो सान्दुुंङा बिराद गोसा जायो बिदिनो दुब्लिफ्राव ओंखारनो हाया जायो बिदिनो सान्दुङाव माने जोंना बिदिनो मोदोम फ्रा माने हामनाय बायदि मोनखायो माने गरमानो बाराद्राय जायो जाबाय माने गरम गरम बोथोरा बिदिनो ओरैनो जेनेबा बेरायनाय मानायफ्राव मोजां जाया बिदिनो थान्दा जायगा ल बुलेट जायो जोंना गरम बोथोराव बिदिनो जोंना बांसिन जोङो बर' जायगाफ्राव बांसिनानो माइ गायो बिदिनो गरम बोथोराव जों थाइजौ खान्थाल बायदि मोनो जोङो जायो थायो बान्दोल फोरखौ जोङो बिदिनो गामि गामि गामि गामि बिदिनो जोङो लोगोफ्रा बिदिनो
औ।
जानाय लोंनाय खान्थाल बायदिखौबो जोङो जाफैयो आरो गरम बोथोराव जोंहा बांसिन स्कुलफ्रा सु जायो दै जानायाव जों माने बिदिनो अबबाफोरा बिदिनो बेरायहैयो। बे बिदिनो थान्दा जायगाफ्राव बिदिनो।
औ।
औ स्कुलफाय गरमनि थाखाय बन्द' जायो। जों मानोे गरम बोथोराव जोङो। माने माइ आबाद बायदि गायनाय जायो माइ आबादखौ जोंहा गरम बोथोराव जोङो दैज्लाङाव माने गायनाय जायो जोंङो माने बिदुङा बारायनो थाखाय। गरम बोथोराव माने बांसिन' बिबांनि अखा हायो। दैया थाबबो रानो आरो जोंना जि जोम सुनाय बायदिफ्राबो थाबो आरो जानो हायाबा थाब गोरान जायो। आरो न'फ्राव बिदिनो गरम सान्दुं गोसाब जोंया माने माइ लामनाय बायदि जोङो जानो थाखाय बायदिफोरखौ जोङो सान्दुंबाथाय लामो बिदिनो हाब्रु हालाफ्रा सान्दुंफोरजों माने रानो। गरम बोथोराव माने बांसिन बिदिनो हाखर हाला बायदिसिना दैमाफ्रा माने एसे गोरान जायो आरो गुदुं जायो दैफ्रा जोंना हाबनो हाया जायो गरम गरम बोथोराव आरो रो जोंना गोबां बेमार आजारबो जानो नागिरो गरमनि थाखाय लोमजानाय बिदिनो बायदि जनदिस बायदि बेबायदि लोमजानाय साफफानो नागिरो गरम बोथोराव माने खायसे प्रेसार गोनां बिदिनो देहा गिदिरफ्रा माने बिदिनो खस्थ' मोनो बिदिनो थांलाय फैलाय बाहेरफ्राव। खारनायफ्राव। बिदिनो थांलाय फैलाय बिदिफ्राव माने खस्थ' मोनो गरम बोथोरनि थाखाय माने बिसोरो मोजां मोना गरम मथरखौ बिसोरो बांसिन गोजां बोथोरखौसो मोजां मोनो। गोजां बोथोराव बिसोरो थानो आराम मोनो बिदिनो गुसु जायो नालाय। बिदिनो बेरायहैनाय अबावबाफोर थांनाय बिदिनो न'फ्राव जिरायना थानायफ्राव माने बिसोरो आराम मोनो बांसिन गरम बोथोराव माने सोरबा बिदिनो बिल्डिं न'फ्राव माने एसिफोर लागायनानै थायो बेफोरो देहा मानसिफ्रा गरम बोथोराव माने। आरो जायफ्रा एसिफोर गैया बेफोरो माने फांखाफोर लाना थायो। न गरमनि थाखाय बारासो मालाबा समाव बार नागिरा गरम जायो बेयाव माने फांखा बायदिफोरखौ जोङो बाहायो। जोङो माने गरमखौ जोङो बांद्राय सहायनो हाया ज जुनारायाना हक बिदिनो मानसि दुमसि एम्फौ एनलाफ्राबो सैज' हाया।
औ।
गोबां खस्थ' मोननाय जायो जोङो माने
बे आथिखालावहाय बे बांद्राय गरम बांनायखौ जों नुनो मोनदोंना।
औ औ औ।
औ आथिखालाव बे बांद्राय जों गरम बांनायखौ नुनो मोनदों। जोंहा बे गरम बांद्राय बांनायनि जाहोनावहाय आं माखासे नुनो मोन्दों बेफोरावहाय बांद्राय जोङो दंफां लाइफांफोर दानफायनायनि जाहोनावबो नैबे गरमखौ बांसिन गरमनिफ्राय गरम बारायनायखौ आं नुगासिनो आरो आरो अखा हाब्लाबो जोंहा नांगौनि बारा अखा हायो दैफोर लोमसावो जों ह बि सान्दों दुंबा बांद्राय मोनंफैयो जे जोंहा रानजोबलायो जोंहा अबावबा जायगायाव हाय जोंनाव अखायानो हायाखै दासिमबो आरो अबेबा जायगायाव जोंहा जोंनि बे नर्थ इस्टआव नैबे बोसोरावहाय नोगोद अखा हादों अबेवबा अबेबा जायगायाव नोगोद दै लोमदों नङा होनब्ला
औ
खोनादोना नोंथाङा औ औ औ बे दंफां लाइफां बांद्राय दानफायनानै आरो गोबां बिदिनो जोंनि हा पावाफोरखौ गुबुंले जानायनि थाखायबो नैबे बांद्राय जोंहा बे माबायाव मोजाङै थायाखै आरो जे बेखौहाय जोंहा गेजेरावनो थायाखै बियो गरमबा गरम जाद्रायदों अखा हाबा हाद्रायदों बांसिन जोंहा बे मा होनो बिखौ बांद्राय नै बियो जायगायाव गावनि जायगायाव थायाखै आरो बेखायनो जोङो बेफोरखौ
बेखायनो बांद्रायनिफ्राय बांद्रायखौ नुनो मोनदों गोबाङानो गरमखौहाय सैज्य हाया खामानि मावनोबो जोंहा जोबोरैनो खस्थ' मोनो जेरै जोंहा गोबां बिदिनो अफिसफोराव थांनानै गौ जायो गोबां आरो साथ्र' सत्रिफोरा बिदिनो फरायसुला फरायसुलिफोरा गोबां बिदिनो फरायसालिफोराव थांनो थाखाय गोबां खस्थ' मोनो जे गरमजोंहाय फराय बेनो मानो गरमावहाय जोबोरैनो खस्थ' मोननायखौ जों नुनो मोनो। अब्लाबो एसेब्लाबो आरामबा थान्दाखौ लुबैयो आरो गरम बोथोरावहाय बिदिनो बिदिनो खस्थ'खौ नुनो मोनो जे गोबोरैनो खस्थ' जानायखौहाय बांद्राय गरम बोथोराव बां गरम जानाय आरो अबेबा अबेबा बांद्रायबा बांद्राय अखा हाबा बांद्राया हायो जे गारनायनि नामखौ लाया आरो बिदिनो सान्दुं नोंबा दुंद्रोयो बेखायनो जोंना बेयो माबाया बे सिस्टेमा बांद्राय जोंनि जायगायाव थानायखौ जों नुनो मोनाखासै आरो बांद्रायनिफ्राय बांद्राय अखा हाबा हाद्रायनाय सान्दुंनि मोदुंद्रायनाय बेखौसो जों मोनगासिनो आरो आथिखालाव आरो बिदिनो गोबां गरम बोथोराव गोबां जोंहा सैज खालामनो बिराद गरम मोननायजों जोंहा बेखौ जोंहा खस्थ' मोननायखौ जों मोनगासिनो आरो बांद्राय गरमनिफ्राय गरम बांनायनिफ्राय बांनाय जे जोंहा डिग्रि सेलसियासा बोसोरैनो जों बारायनायखौ नुगासिनो
आरो बिदिनो औ अबेबा अबेबा जायगायावहाय बर'आनो गलिलायनायखौ जों नुनो मोनगासिनो जे मा जायगा अबेबा अबेबा जायगायावहाय गुबुन गुबुन हादोराव जे बर'आनो गलिलायनायखौ जों नुदों जे बरफ जायगायावहाय बिदिनो बांद्राय बिदिनो सानदुं दुंना होबाथ' गलिगोन ना
बावदा नोंथां
बेखायनो जों बेफोरखौ बेफोरनि माखासे गोबां खहाखौ मोनगासिनो बेखौहाय आरो जोंहा बिदिनो गरम बोथोराव जों गोबां बिदिनो सैनांनायखौ नुगासिनो आरो मा उफाय गैया मावनांगौ जायो गावनि उदै सुफुंथायनि थाखाय आरो जोंहा बिदिनो गरम बोथोराव जाग्राफोर गोबां बिदिनो फिथाइ सामथाइफोर मोननो थाङो जोंहा जेरै बे गरम बोथोराव जाग्रा फिथाइफोरनि हायो गोबां बिदिनो थान्दा थान्दा बोरै आसफल लिसु दे बेफोरो उदैखौहाय सुग्लाय होयो बा थान्दा दोनो
आरो बिदिनो गोबां जाग्राफोर मोननो थाङो जों गोजां गरम बोथोराव जाग्रा बिदि नो फिथाइ सामथायफोर आथिखालाव ओ दाथ' थाइजौफोराबो जोबनो थांबाय, दायो आसबल, लिसु थ' नै बेफोरो बांसिन सोलिनायखौ नुगासिनो जे बेफोर मोजां दोनो आरो आथिखालावहाय बांद्राय फिथाइ सामथाइ बा माबा फिथाइ साम थाइनि बिदैफोरखौ लोंनायखौ नुनो मोनसै जे थाइजौनि बिदै आरो बिदिनो आफेलनि बिदै ओ बिदि दालिम बिदै बायदिसिना बेफोरनि बिदैखौहाय बिदै बानायनानै फाननायखौ जों नुनो मोनो बा दखानफोरावहाय जों बेफोरनि फिथाइ सामथाइखौहाय जों फ्रिसावहाय दोननानै गुसु खालामनायखौ जों लोंनो हायो आरोखि बेफोरजों जोंहा बे जोंखौहाय इसिबां थान्दा होआबाबो दसे समनि थाखायबाबो जोंनि गोसोखौ सुग्लायहोयो बा जोंखौ आराम मोनहैयो बेखौ आं नुनो मोन्दों आरोखि। गरम बोथोराव जाग्रा जाग्रा मुवाफोरखौबो जे जों थिनानै दोननानै जों ओ खामानियाव बाहायनायखौ नोंथाङा आरो गरम बोथोरनि बागै मा मा बुंनो सानबावो?
ओम बिदिनो ओ जोङो गोदो उन्दै समावहाय माने बिदिनो गरम बोथोराव माने फुख्रिफ्राव माने बिदिनो गुसु जायो जानायनि थाखाय माने दुगैयोमोन गोदोनि खोथा गोदो उन्दै समाव जोङो फख्रिफ्राव बिदिनो दुगैयोमोन अबावबाफोर सोरनिबा न'फ्राव
औ हेल' खोनादोंना? खोनायासै नोंथां। हेल'?